हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा आंखौ खोनादोंना खोनाया।
खोनादों नोंथां मा खबर
खबरा मोजांबो गाज्रिबो
मारै मोजां मारै गाज्रि बेखौ खोन्थादोलाय एसे एसे
मोजां मोजाङा जाहैबाय आंहा आदार जोबबाय
नोंगौ माला जोबखो माला जोबखो बेखौ खोन्थाग्रो ब्रा
दासो दासो
फ्राय गाज्रिया
दासो दिनैसो गाज्रिया जाहैबाय गुवाहाटियाव बिराद गरम
बेलाय जेरावबो गरमखा सोमोराव माबायावहाय मा होनांगौ दाख ओमफ्राय नोंना परिखाया माबायदि जाखो आनजादा
मोजां बिराद मोजांमोन दिनैना ओमफ्राय सिगांना गाज्रि गोजामोन
ए फरायनानै थाङाखै नामा नोंलाय
फरायाखैमोन दिनैनिखौबो फरायाखैमोन
मानो
थेवबो लिरबोदों आंहा मान बादि मान बा दिनैना आं फरायखाया आं गोदोबो आं आं गोदोबो फरायख थियामोन
नङा नङा माबा मोनसे जादों
मा जानांगौ
उम अखे
होम बाराबा बाराबा माबानिसो होजासिगोन नों दे
हो
न'आव न'आव न'आव फैबा मैगं बायनानै लाबोफा दे नाङा रैमाल रैमालि बायनानै लाबोबा
हा
बायनानै लाबो होनदों आंनावहाय माबा फैयासै माबा
खोनाबाय रैमालि
खोनायाखै दाबो